हेल नोंना राय्लायनायखौ
औ खोनादों
गोबाव जाबाय नोंनाव फन हरैया आङो नोंजों माखासे फंनैसो बाथ्रा राय्लायनो होननानै हरदों नोंखौथ आङो गोबां जि दानो गोरों होननानै एसे मिथिनो मोनदोंमोन ओ नों दाबो दायो जि दायो दा?
ओरैनो सम सम लस सो सम सम लस स दाय जायो
अब्लाबोथ एसेबाबो नोङो आंनो माखासे खोथा ओ खोनादों अब्लाबोथ' नोङो आंनो माखासे खोथा खोथा फोरमायना होनो हागोन ना ओ आङो माखासे नोंनिफ्राय गोबां खोथा गोबां खाोथ मि मिथिनांगौ दंमोन जे ओ जि दानावहाय बाहायनाय आगजु आगलानिफ्राय लानाय ओ गोदोनि ओ जि दानाय आरो दानि जि दानायनि एसे फारागथि बेफोरनि सोमोन्दै गोबां एसे खोथा मिथिनांगौ दंमोन नालाय बेनि थाख ओंखायनो हरदों आं नोंनाव। नोंथाङा
अह।
दा आङो ओरैनोसो दंथ'यो।
खोनो मोनासै।
खोनाबाय। हेलौ। आं दा ओरैनोसो दंथ'यो होनदों।
अह। दिबा रायलायजागोन आरोना।
औ जागोन।
अ अब्लाना बिद बिदिबा नोंथाङा आंनो एसे खोन्थादो। गोदोथ' औ खोना-खोनादों। गोदोथ' ओ इन्दि जि लुयोमोन। ओ आरो। बे बेबायदि दा इन्दि। लुनायनि इन्दि जि दानायनि मोनसे ओ थासारिया नोंसिनिथिं दंना गैला दा।
जोंनिथिंथ दा नुनो मोनला होनब्लाबो इसे एनै। खो खोनायो आरो।
अ दा दानायाहाय ओ बिदिबा नोंथाङाबो दानो रोंगौ नामा इन्दि सि
इन्दिजि इन्दि जिखौथ' आं दाफेराखै। ओरैनो गामसाफोरखौलसो दानाय जादां खोनाबाय। हेलौ।
औ औ मा होनदों नोंथां?
ए अ आङो इन्दि जिखौ दाफेराखै होनदों।
अ अब्लाबोथ' मिथिगौ आरोना इन्दिनि सोमोन्दै।
औ इसे मिथियो।
अ अब्ला बे ओ इन्दि इन्दि जे खुन्दुं जोङो लुयो बेखौ गिबियाव मानिफ्राय मोनो? ओरैनो
इन्दियाथ' बै इन्दि एम्फौनि बे फिथोब थोबनाय बे
अ-अ
बिनिफ्रायनो दिहुननाय जायो आरो माने इन्दि माबा जिखौ इन्दि खुन्दुंखौ
नाथायहाय बेनिफ्राय बोरै खुन्दुं बानायनो हायो नोंथां? एसे आंनो फोर फोरमाय फिनलाय
ओ गिबियावनो बे इन्दि फिथोबखौ इन्दि एम्फौनि फिथोबखौ माने दै गुदुं गुदुंजों ओ दै गुदुङाव सोमनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव जेब्ला गुरै जायो होनब्लानिया बे थावख्रि होननाय मोनसे मुवाजों बे थाव बे थावख्रि लुनानै माने बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो आरो
अ थावख्रि जोंहाय ना? अ मालाबा मालाबा एसे ओ नुनो मो मिथिनो मोनो जोङो थावख्रि होननानै थावख्रिया बे आरो दंफांजों बानायनाय बे गल फिदिंग्रायानो नामा?
औ-औ
अ बेखौ थावख्रि बे अब्ला बिनि नामासो थावख्रि, अब्ला बेखौ सोरगिदिं फिदिंनायखौ लुनाय होनो आरोना?
औ
बेनिफ्राय खुन्दुं बानायनाय जायो नामा?
औ आंबो एथबां मिथिया
बेखौ नोङो नोंथाङाबो लुनो रोंगौ नामा नोंथां?
ओहो आं आङो नुफेराखैबो माने खोनादोंल।
मा होनदों? मोजाङै खोनानो मोनासै ओ मा होनदोंमोन
अ माने आङो बेखौ नुफेराखैबो
हो बुंफिनलाय अननानै
खोनाबाय हेलौ
मानि औ औ खोनाबाय दे औ औ खोनादों
ने आङो बेखौ नुफेराखैबो होनदों ओमफाय माने खोनादोंल' होनदों आरो
दालाय नोङो ओरैनो इसानफोर दागासिनो नामा बिदिबा
आं दा दासान्दि दाथवाखै
अ ओमफ्राय नोंथाङा आंनो इसानाव बाहायनाय माखासे आगजुनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन
इसानावथ' बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौ
औ देलाय एसे एसे फोरमायलांबाय देलाय आंनो
ओ ओ इसानाव बाहायनाय आगजुफोर माखासे आं बुंनोसै ओ हार नांगौ गान्दै नांगौ माखु नांगौ गनसि नांगौ गरखा फमफ्ला सोरखि जेन्थेर दांगोन आथा इफोर खोनो बेफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो जि दा औ औ बेफोरनो गोनां
बेहाय ओ माबा गन गनसेफोरबो नांगौ आरो ना
औ गनसि नांगौ बालेबबो नांगौ बेफोर माखासे दंफांजों बानायनाय आरो माखासे औवाजों बानायनाय
अ ओमफ्राय बेयाव गरखा ना माबो थायोमोन नामा?
बे बालेब जे होनदों नोंथां बे बालेबखौ अ मा माने मायाव सोनाय जायो माबोरै बाहायो बेखौ
बालेबखौ बे जिखौ जेब्ला सोङो होमबानिया बे समाव माने ओ माने गोजौ गाहाय मोनसे आलदा आलदा थायोना बे जि सोंनाया माने बेखौ आलदा आलदा खालामनो था खाय माने खुन्दुंखौ फाननाय जायो ओ माने फाननै दाननाय बायदि खालामोना नैबेखौ आलदा आलदा खालामनो थाखाय बा-बाहायनाय जायो आर
मोजां खोनायासै नोंथां।
खोनायाखै?
मा होनदों? ए एसे मोजांथार जायगायाव थानानै बुंनो हागोन नोंथां मोजां खोनाफैया
अ' दाबो खोनायाखै नामा, दाबो खोनायाखै ओ?
बालेब औ औ बालेबखौनो होनदोंमोन आङो।
माने बेखौ बे जि सोंनायाव बाहायनाय जायो आरो।
अ' बेखौ दंफांजों बानायो नामा?
ओ बेखौथ' ओहो औवाजोंसो बानायनाय जायो बालेबखौ।
माबानि अ- आमफ्राय फ्राय
रासो रा-रासो ना मा होनदों?
औ राजाया। औ औ रासो ना मा खौ मा होनोमोन बेखौ नों
औ रासोखौ माने खुन्दुंखौ दोंसे दोंसे आलदा आलदा खालामनो थाखाय माने जेथो जायैनि बे आलदा आलदा खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो माने दोंसे दोंसे दोंनै माने ओ खुन्थाखो मोननै थायोना माने दोंनै दोंनै बिदि आरो
बेवहाय बेखौ औवाजों बानायो नामा
माखुआथ औव-औवाजों बानाया दं
खोनायासै नोंथां मा होनदो
खोना खोनायाखै
औ खोनाबाय दे खोनानाया एसे खोनाबाय दे खोनाबाय मानोबा एसे नांथा नांथा जाबाय थादों नों थां अ माखुखौ बे दंफांजों दंफांजों बानाय नाय जायो आरोना
औ दंफां आरो खोनाबाय
औ खोनाबाय दे ओमफ्राय बे ओ मोनसे माबा नांगौनाा सालखुन्था होनोना जोङो बियो साल खुन्थाइया ओ ओरैनो उम उम आथिङा थोंबैसे बायदि जायो बिनियालाय
साल खुन्थाया थ थंब्रै जानांगौ
जोंबो जायो नामा
ओहो थंब्रै नांगौ
अ थंब्रै जेरैखिजाया नांथारगौ आरो ना
औ औ थंब्रै
बेवहाय आ माबाफोरखौ मा होनो जिफोराव आगरफोर एरनायनि ओ माबाया मा होनो गुबै आगरफोरखौ बोरैहाय एरनाय जायो ओ मा-मानिथा-माजों एरनाय जायो गुबै मोनसे बुस्थु नांगौमोन बियाव मा बुस्थुखौ बांसिनै बाहायनाय जायोबा
आगर एरनाया बेखौ मा होनोमोनथाय
खो मोजाङै अ आगर एरनाय जायो आरोना
आगर एरग्राखौ मा होनोमोनथाय आं आगरखौ आगर एरफेराखैना मोनथि लेलांला आं गामसालसो दायोना
उम ओम फ्राय बिदिबा आगरफोरनि नामफोरखौ एसे एसे मिथियो ना नोंथां
अ मिथिनाया मिथियो एसे
खोन्थानो हायो खोन्थालाय आंनो
आग साथ जाबाय ओ हाजो आगर दं ओ दिंखिया आग आगर मखरदमा आगर बैग्रि बिबार फारौ मेगन इरि आगर बेनो गोबां रोखोम आगर दं आरो
अ बेफोरखौ नोंथाङा हाजो आगरखौबो एरनो रोंगौ नामा?
एरनाया आङो सि-सिगाङाव माखासेयाव अबेखौबा अबेखौबा एरखांबाय दा गोबाव जाबायना आं दायिया।
अ गोबावदिबा नोंथां।
बावसिगोन।
बावसिगोन दालाय ओ माबाखौ मा होनो जिफोरखौ दा ओ मानि थाखाय नआव गाननो थाखायल दायो ना ओ बेखौ हाथाय बाजाराव फाननायनि थाखायबो दायो नोंथां?
आंथ दा गामसाफोरखौ बा ओरैनो दायोब्ला बाजाराव एसे एनै फाननो मोननायनि थाखायबो दाफानाय जायो आरो। नआव गाननो दानायजों लोगोसे।
दे दे दे जोंनि बेबायदि कालसारखौ नोंथांमोना नो लाखिबाय था जोबोर गोजोननाय दं बेयाव। दे बि दिबा ने नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय। दे।